औ नोंथांङा फ्रि दंङ
औ नोंथां
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन दे नोंथां
आयदायानो जादों नोंथां जौ
औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जौ खौ माबोरै सङो मा मा हाबायाव बाहायो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव जोङो जौखौ खायसे आइजोफोरखौ बानायनायखौ बे खौ नुदों आरो ओ थेवबो एसिक खम नुयो आरो ओ जोङो जौखौ बानायनोब्ला गिबियावनो एमाउ नि गोनांथि जायो आरो
औ
जोङो एमावखौ बानायनोब्ला गिबियावनो ओ माइरंनि गोनांथि जायो जोङो माइरं न नि माइरं खौबो बाहाय जायो आरो जा बाजारआव मोन्नाय सालानि माइरं खौबो अ बेखौबो बाहायो आरो जोंङो गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनाय जायो दैयाव बिनि उनाव जोंङो बोखांनानै बा बेखौ सुखांनानै ओ बे बेलेग दाबोराव दोननो आरो बेनि उनाव जोंङो बायदिसिना मिथिंगानि ओ जेरै ओ आनारस बिलाइ
आरो थेमा बिलाइ बेफोरखौ जोङो गोदै जाहोनो थाखाय बानहायनाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव दाउस्रि आइथें आरो मोख ना बिलाइ, खान्थाल बिलाइ बायदिखौ जोङो माइरंजों लोगोसे देफा नाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ देखांनानै बेखौ दैजों गलायो आरो गलाय नानै जोङो ओ जा बे ओ सिगां देखांनाय एमाव गोरान बेखौ जोङो सिफ्रुनानै बेवहाय आरोबाव गलायनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ लारु बायदि गथा गथा खालायनानै ओ जोङो बेखौ ओ
बायदिसिनायाव ओ जोङो साननैसोनि थाखाय जोङो फोराननाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ जेब्ला बे एमावा रानो अब्ला जोङो बेखौ दैहु नङाब्ला बायदिसिना थेमाफोराव सोनानै दोनो आरो ओ बेनि उनाव ओ जोङो जौनि बेलायावबो एखे रोखोमैनो माइरंनि गोनांथि जायो। जोङो जौ बानायनोब्ला गोबां माइरंखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरै- न'नि माइरं आरो साल
मंखौबो बाहायो। आरो माइरं गोसोमखौबो बाहायो जोङो आरो माइब्रानि माइरंखौबो बाहायो आरो जोङो ओ जौ बानायनोब्ला गिबियावनो माइरंखौ ओंखाम बायदि सं नानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला मोनो बेयो अब्ला बेखौ जोङो
प्लाष्टिकआव दहननानै लानाय जायो आरो बे गुसु जाथों होननानै बेनि उनाव बेनि सायाव दै सारस्रिनानै होनाय जायो। जेब्ला बियो गुसु जायो अब्ला जोङो देनानै लाखानाय जा एमाव बेखौ जोङो बै ओंखामाव फोननाय जायो आरो बेनि उनाव
सानथाम सानब्रैसो जोङो प्लाष्टिकआव ओ बेखौ खाथुबनानै ओ मोनसे जायगायाव दोननाय जायो आरो ओ‌ जाहाथे बेयो ओ रोसि जानाय बायदियै। जोङो जौखौ ओ गो-गोलोम बोथोराव बा दैज्लां गरम बोथोराव जो ङो एसे थाबसिनै जानायखौ मोनो आरो ओ बेनि उनाव ओ जेब्ला बेयो रोसि जायो अब्ला जोङो बेखो बाल्थिं बा खान्थायाव बोखांनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनाव जोङो बेनिफ्राय सेरेब बायदिबो बानायो। जोङो बेखौ बानायनोब्ला ओ मोनथाम थाला बानायनाय जायो आरो गाहायाव जोङो जा माइ रं संनानै लानाय बेखौ दोननाय जायो। ओ बेनि उनाव गेजेराव जोङो खान्था ओ जिं जिङाव गब्लं खालामनानै गेजेराव पाइप सोनानै होनाय जायो आरो जाहाथे ओ जा माइरंनि खफ' बियो गनानै ओ सेरेब महरै ओंखारो बेनि उनाव ओ जोङो सायाव आरोबाव खान्थायाव दै लुनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो बे ओ जा सावखांनाय ओ अफ्रि बेखौ जोङो अमानि आदार महरैबो बाहायो आरो फुख्रिफोराव नानो जाहोनो थाखायबो बाहायनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जोङो ओ जा बे जौ बेखौ जोङो गोदो आबै आबौमोननि समावसो खोनानो मोनबोदोंमोन आरो आबाद फोथारफोराव एसे मेंनायखौ खारहोनो थाखाय ओ लोंनाय जायोमोन होननानै बेनि उनाव जोङो जौखौ हाथासुनि बा बैसागु फोरबो मागो बायदिसिनायावबो बाहायनायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नुदों।
नोंथांमोननि ओनसोलाव जौखौ माबोरै बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। नोंथाङा जि सिङावनो फोरमायदों बेबायदिनो बानायो जोंनिखैइबो जौ बानायनो थाखाय सिगाङावनो माइरं नाग्रोगोन बे माइरंखौ जोंनिफ्राय खायसे खायसेया बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोयो आरो खायसेया न'निनो जि माइ रं माइरं मोजां बेखौबो बाहायो। आरो खायसेया खन्टेलनि माइरं बेखौबो बाहायो। गोदोनि बायदि एंखुर बाहायनाय बेखौ नुला जोंनिखै ननिनो माइरं नङाबा बाजारनि मोननाय माइरं बेफोरखौनो बाहायनानै सङो बिदिनो जायखिजाया माइरं लाग्रोनानै सिगाङावनो सुनानै थौआव संग्रोनांगोन सौखां ओ संखांनायनि उनाव जेब्ला गुसु जायो बेखौ बोखांनानै जोंना प्लास्टि कआव नङाब्ला थालिर बिलाइयाव एरननानै लानांगोन एरननानै जेब्ला गुसु जाबावगोन बेयाव जोंना एसे एसे आखाइजों दै सारसि स्रो सारस्रो लगायबावनांगोन बिदिनो दै सारखां आरिखां एरसो एरसो खालामखांनायनि उनाव जोंना एमाव होनांगोन एमावखौबो जोंना एसे एसे देफ्रामनानै गुन्द्रा बानायना लाहोनानै सारनांगौ फेनला फेनला होनांगौ अब ब्लासो मोजां जायो होनो बिदिनो एमाव होखां आरिखां प्लास्टिकजों नङाबा थालिर बिलाइ बिदिनो जोंनिखै सानथाम सानब्रैसो खोबना दोनो बिदिनो सानथाम सानब्रैनि उन नाव जौगिसिनि महर लानो थाखाय जोंना थौ नङाबा प्लास्टिकनि जि बाल्थिं बेफोराव सोखाङो बिदिनो सोखांनायनि उनावनो जेब्ला रोसि जाबावओ अब्लानो जौ गिसि लों जानायनि महरा लायो आरोबाव जोंना जौ गिसिनि अनगायै जौ गोरान बो मोननो हायो नालाय नोंथां बे जौ गोरानखौ सिगाङावनो जि थौ नङाबा बा बाल्थिंआव सोखांना दोननाय बिनिफ्राय बानायनो हायो आरो नोंथां
औ
जौ गोरान बानायनायखौ जोंनि ओनसोलखै मोननै रोखोमनि नुयो यो मोनसेया थौ सिङावनो हानि जि दो बेखौ होनानै दिहुननाय आरो मोनसेया जोंना पाइप होनानै बथलजों दिहुननाय पाइप होना बथलजों दिहुनायाव जोंना फायलानि गोदान थि जायो गेजेराव आरो मोनसेयाथ जोंना सिंजों दिहुननायाव हानि दो आरो साथारावथ जोंना। थौ थाखायो दैनि थाखाय बे एखे जायो आरो बिदिनो जौनि बाहायनायनि सायाव बुंबावनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलखै हाबानि समाव खामानि मावग्राफोरा जेरै बन सिनो आरो बिदिनो खामानि मावनाय आरो रायजोनो जाहोनाय लोंहोनाय आलासि दुमसिफोरनो जाहोनाय बेफोरनि समाव बो बाहायो आरोबाव जोंना जेरै -मानसि थैयोबोला सारादु पस खुङो! बेफोरनिबो बन सिननाय बिदिनो रायजोनो जाहोनाय लोंहोनाय बिदाय होनाय समाव बेफोरावबो ब बाहायनायखौ नुयो आरो मागो बैसागो समावथ' रंजानाय बाजानाय हिसाबै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयबो इसे इसे बाहायनायखौ नुयो आरो जोंनिखि नोंथां।
औ-
आरोबाव बिदिनो जौनि फारसे बुंबावनो थाङोब्ला खायसे खायसेया न'खरनि रांखावरिनि जेंनानि थाखाय जौ संनानै फाननानै रां खामायनायखौ नुदों जौआाथ' देहानि थाखाय गाज्रि होननानै मोनथियो थेवबाबो रांखावरिनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखायनो फाननानै रां खामायनायखौ नुगासिनो आरो नोंथां
औ
खायसे खायसे आइजोफोरा न'खरनि जेंनानि थाखायनो गोदोना दं नालाय बिनि अनगायैबो आरोबाव खायसे खायसे बोराय बुरै आइजोफोरा खामानि मावनाय समाव मेङोबा जौ लोङोबा मेंगायो होननानै न'आवनो जि माइरं बेफोरखौ संनानै लोंबोगासिनो दं बिदिनो जौ बानायनायावथ' जोंना एमाउनिबो गोनांथि जायो नालाय बे एमावखौ माबोरै बानायो होम्बा जोंनिखै खान्थाल बिलाइ, मोखोना बिलाइ, आरो दंफां राखेब होननाय बे मोनथामखौ बाहायो आरो नोंथां
औ-
बे मोनथामखौ सिगाङावनो खांना लाग्रोनानै उनाव- एंखुर नङाबा माइरं एंखुरखौथ' बांद्राय बाहायला माइरंखौनो बांसिन होयो। ज' उवालाव देयो। आरो उवालाव देखांनायनि उनाव दैजों एसे सारसो सारसो लारु बानायो आरो खायसेया उवालाव देयाबोला जि गोनोखो मुगानि मेसिन ओंखारदों एमाव बानायग्रा बेखौ बाहायनानै बानायनायखौ नुयो आरो नोंथां! बिदिनो दिखांनायनि आरिखांनायनि उनाव- संग्राय नङाबा सानद्रि जायखिजाया मोनसे लानानै बेयाव लारु लारु बानायो बिदिनो लारु बानायखांनायनि उनाव आरोबाव जोंना जि साल दावखुमै होनो! दिंखिया फाग्ला बेजों सानथाम सानब्रैसो खोबना दोनो आरो नोंथां बिदिनो- सानथाम सानब्रैसो खोबना दोनखांनायनि उनाव जोंना एमावनि महरा जायो माने जौ जेरै संनाय बेफोराव होजानाया जायो आरो नोंथां बेनि अनगायैबो आरोबाव बुंनो थांबावबा जोंना एमावखौ जेब्ला गोरान जाथारो अब्ला जि मोखां हुगारग्रा जि बिहु फालि बेफोरावबो खाथबना दोननायखौ नुयो। बेफोराव खाथबना दोनोबालायनो जेबो जाया गाज्रि जाया होनो बिनि थाखायनो जोंनि ओनसोलखै बिदि एमावखौ बानायखांनायनि उनाव खाथबना दोननायखौ नुयो आरो नोंथां
औ
दिब्ला नोंथां दिनैनि बे आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ गोजोन्थों